औ खोनादों आं थां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खामना दं नोंथां?
औ नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानै दोंथयो दायो
औ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय ओंखारदोंमोन दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों आं दसे जों गोदो इन्टारनेट गैयै समावहाय सुबुंफोरा माबायदि सोलियोमोन आरो दा इन्टारनेट जि इन्टारनेट फैनानै दानि जुगाव माबा दि जौगानाय फैखो बिनि सायाव इसे नोंथांङा फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथांङ हागोन औ दा नोंथां सोंनाय ओ जेराव गोदोनि समाव जोंहा इन्टारनेट गैयामोन बयबो मिथिखागौ ओ। बिनि बिथिङाव जों गोदोनि समाव जों नाहरोब्ला गोदोनि समनि सुबुंफोरा इन्टारनेट गैयिनि समाव ओ जाय जों दानि जुगाव ओ दानि समाव थानानै ओ दानि समाव जोङो ओ मोनसे एबा दाब दाबसे जायगायाव थानानै जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम ओ खौरां खौरां फाथायहरनो बा खौरां खौरां लालायनो थाखाय जोङो ओ मा होनो खम समनि गेजेरावनो जों खौरांखौ लानो हायो आरो दसे सम समनि गेजेरावनो नाथाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि खौरां लानो थाखाय गोदोनि समाव गैयामोन जायनि जाउनाव गोदोनि समाव ओ जेसेबांखिनि रोंगौथि दङमोन गावनि जायगायाव गावनि थानाय जायगायाव ओ जेसेबांखिनि गेदेरफोर बा बिमा बिफा बिबौ बिमायाव बैफोरनिफ्रायनो जों बैफोरनिफ्राय जा एसे सोलोंथाइ बा सोलोंनाय मोनदों बैखिनिखौल बिसोरो सोलोंनानै लानो हादोंमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नंलि या जोंहा इन्टारनेट बुंनो थाङोब्ला जोंहा नेटावहाय ससिल मिडिया इन्टारनेटावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ सोलोंनो हासै आरो दानि जुगाव दा जों बुंनो हायो जोंहा माखासे माखासे न'खरफोरावहाय रांखावरिनि प्रब्लेम जायो सोलोंथाइ गोजान गोजानाव सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइफोर लानो हाया जायो दा बैफोर सुबुंफोरा न'आव थानानैनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि सोलोंथ सोलोंनानै लानो हायो आरो ओ जोंहा फरायसालिनि माखासे सोलोंथाइ गियान बेफोरखौबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो आरो जोंहा फरायसालिनिल नङा गोबां जों बाहेरा जोंनि माखासे नांगौ जोंनि जोंनि समाज दानायाव माखासे नांगौ बा रोंगौथि नांगौ जानाय बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै लानो हायो जेराव जों बुंनो थांङोब्ला माखासे मोनसे आबादखौ माबायदि आदब खान्थि जोङो मावो बिनि बागै जोङो फरायसालियाव सोलोंबोनो मोनाखै जाय बे सोलों जाय बे सोलोंथाइखौ जों सोलोंथाइखौ मोनाखै बे सोलोंथाइखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंनानै मोनसे आबाद मावनायाव जोंहा दावगानो हायो आरो दा बेल नङा आबाद मावनायनि बिथिङावल नङा जोङो गोबां रोखोमनि माखासे खामानिफोर थायो बैफोरबायदि खामानि फराइसालिनि ओ फरायसालियाव मोनफुंजोबा जायखौ जों नेटफ्राव इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनो आरो दा बै बेफोरखौ जोङो नायनानै बा नायनानै सोलोंनानै लानो हायो आरो दा बेबायदि फेसिलिटिखौ जोंहा गोदोनि समाव मोननो थाङ थाङामोन आरो बुंनो थांङोब्ला जोंहा मोनसे रादाब दैथायहरनो थाखाय। ओ पस्ट अफिसनि जोहै जों दैथायहरनाय जायोमोन जाय रादाबा गोबां गोबाव समनि उनावसो रादाबखौ मोननो हायो दा दानि समाव जोंहा बेफोरबायदिखौ बारा नुनो थांलिया जोंहा मबाइलनि जोहै बा इन्टारनेटनि जोहै जोङो बेखौ दसे समनि गेजेरावनो रादाब दैथायहरनो हायो बा ओ सोंलायनो हायो खबर लालायनो हायो। बैफोरबायदिखौ नुदों आरो आङो दा नोंथांङााबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
गोदोनि इन्टारनेट गैयै समाव सोलिनाय समाव जोंहा गोबांथार जों माखासे खस्थ जों सोलिनानै फैनो गोनां जायोमोन दा जेरैबायदि इन्टार नेट फैनानै जोंहा मोजां सुबिदा जाबाय बिनि बायदि जोंहा मोजां आरो जों नुहुराखै गोदो। जेरै जोंहा मोनसे खौरां गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहर थाखाय लाइजाम फननि गेजेरजों लाइजाम लिरनानै ओ गोबां बेले बेजे बेफोरबायदि खामानिनि गेजेरजों खौरां दैथायहरोमोन थेवब्लाबो बेफोरनि गेजेराव माखासे ओ बेरेखा नुजाथिसोमोन लाइजाम सोलाय सोल' जानाय बेफोरबायदि माखासे गोबां बेरेखा नुजाथि गेजेराव जा खौरां दै थाय हरनायनि बेलायावबो खौरांखौ मोनामोन बा बेलेग खौरां सहैयोमोन । बेफोरबाय गोबांथार ओ बेले नुजाथियोमोन लाइजाम लिरनाय जों लाइजाम ख'आव हैयो जेब्ला बे समाव लाइजाम ओ दैथायगिरि जायखौ जों पस्टमेन होनो जाय पस्टमेनाहाय गुबुन दाबसे लाइजाम ख'आव जे दैथायहरो बे समावहाय जे आं दैथायहरनाय लाइजाम खौ लाङा लासिनो गुबुन मोनसे लायजाम खौ लांफ्लांनाय बेफोरबायदिया गोबांथार जोंनाव बेले बेजे सोमजियोमोन नाथाय बेफोरबायदि नंला गोदोनि बायदि जि जों जि खौरांखौ दैथायहरनो थाखाय जों बेखौ मिनिट एबा सेकेणडनि गेजेरावनो जों मावफुंनो हायो गोबांथार खौरांखौ जों सानसे एबा जि मिनिट सेकेडनि गेजेरावनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हायो । आरो जा फरायनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोबांथार सुबिदा जानानै फैबाय। जिबायदि जों माखासे रोङै बुस्तफोरखौ जों दानि जुगाव गोरलैयैनो जों इन्टारनेट बायदि आरियाव जों सा ओ इदिनो दिहुननानै जों सोलोंथाइ लानो हायो ओ गोदो माखासे टिउसन बायदि आरि लानो थाखायबो जों दानि जुगाव न' न'नि न'आवनो जिरायनानै जों मोजां इन्टारनेट इउस खालामनानै जों न'आवनो थानानै सोलोंनो हायो माखासे गोजाननि फ्राय जुदि सोलोंथाइ लानोब्ला बा गोजाननि खौरां लानोब्ला जों न'निफ्रायनो बेफोरखौ मोनजोबनो हायो बा मावजोबनो हायो। अनलाइन क्लास लानानै जों माखासे गोबांथार जायगायावनो थानानै सोलोंथाइ लानो हायो गुबुन जायगायाव थांनायनि गोनांथि गैया। दा गो जेरैबायदि ओ इन्टारनेट गैयै समाव जों उम गोबांथार गोजान गोजान जायगासिम हान्थिनानै जों माखासे सोलोंथाइ लानो गोनां जायो नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरबायदि नंला न'आवनो जिरायनानै बा न'आवनो थानानै माखासे खौरांफोरखौबो नोंङो ओ मोजाङै मोजां जायगायावनो थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि माबा मोनसे जाब्रबथाय जादोंबा बेखौ जों न'आव थानानै न'निफ्रायनो जों मिथिहरनो हायो नाथाय गुबुन जे गोदोनि जुगावहाय गुबुनाव माबा मोनसे खौरांफोर ओंखारदोंब्लाबबो माबा मोनसे जाब्रबथाय जादोंबाबो जों बेखौ माखासे पेपार बिलाइनि गेजेरजों जों मिथिनोमोन नाथाय बेबो गोबाव समनि गेजेराव जों मिथियोमोन नाथाय दानि जुगाव माबा मोनसे जाब्रबथाय जादोंबाबो लोगो लोगो ओ सानसे बा इदिनो सान्नैनि गेजेरावनो जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो बा खोनासं खोनानो हायो। आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि इन्टारनेटनि जोहैैयै गोबांथार जि प्रब्लेम ओंखारदोंमोन दानि जुगाव आरो बेफोरबायदि ओंखारला, दानि जुगाव आरो इन्टारनेट फैनायनि बेलायाव सोलोंथाइाबो गोबांथार जौगानो हमबाय सोलोंथाइनि बेलायाव फरायसाफ्रा। ओ जेरैबायदि गोदो मबाइल बायदि इउस खालामनो मोनामोन बा बाहायनो मोनामोन। नै दानि जुगाव लेपटप बा डेकसटप बायदि आरि बाहायनानै गोबांथार ओ प्रसेसफोरखौ बाहायनानै माखासे सुबुंफ्रा जौगाबाय बा गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय। जाबाय। बैफोरबायदि आरो दा गुबुन फारसेथि बुंनो थाङोब्ला गोबांथार ओ बेले बेजेबो नुहरो जे फरायसाफोरनि बेलायाव माखासे दानि जुगाव फरायसाफ्रा जे इन्टारनेटनि ओ सायावल' सोनारनानै फरायो बेफोर मोनसे बेले बेजे जोंनि गेजेराव माने मोनसे गाज्रि हुदा जानानै फैदों। फरायसाफोरनि बेलायाव जे दा नुहुरो जे गोदोनि सुबुंफोरनि फरायनाय आरो दानि सुबुंफोरनि फरायनाय बे गोदोनि सुबुंफोरा जि थाखोसिम फरायनाय सुबुं फ्रानो गोबांथार माने गियानि गुनि जायोमोन नाथाय फरायसाफोरनि फरायनाय बेवहाय गोदोनि सुबुंफोरजों माने खम माने इदिनो रुजुलायोबा एसे फाराग नुनो मोनो, जे गोदोनि सुबुंफोरा गावनि जों बुंनो हायो जे दानि सुबुंफोरा माबा मोनसे नांगौ जायोब्लाबो जास्ट इन्टारनेटनि सायावल' सोनारो गुबुन ओ जि खस्थ' खालामनांगौ बेफोरखौ खालामा जे माखासे जेरैबायदि फरायसालि बा फरायसालिनिफ्राय जि न'फ्राव जि लिरनो हरनाय एबा मावनांगौ खामानि न'नि खामानि बेफोरखौ हरबाबो माखासे जि इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै बेफोरखौ सब खामानिफोरखौ माने मावनानै लांजोबो। गोदोना बिदि नोङामोन, जि हरदों बेखौ गावनि खस्थ'जों जि फरायनानै ओ बिजाब बाव जे फरायना मोन्दों बेखौ बो बुजिनानै लानानै थाङोमोन लिरनानै बा सोलोंनानै नाथाइ दानि जुगाव जे बिजाब फरायनांगौ दानि फरायसाफ्रा बेफोरखौ नायला ओ ओ से जि मोनदों, जि मोनाखै बे खौ इन्टारनेटनि सायाव नागिरनानै डाइरेक्ट दिहुननानै लाना थाङो नाथाय बेफोर मोनसे
औ-औ
फुरा नङा जि जों मावनो हात्राखै बेखौल' जों इन्टारनेटआव नायनानै मावनो हायो नाथाय माखासे इ-इजि जों मावनानै दिहुननो हायो बेफोरखौ
औ-औ
जे गाव खस्थ' खालामनानै लांनो हायोबा मोजां गाव बुंजिनायाबो एसे मोजांसो जागोन बिदिब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां खोथा ओंखारो नोंथां बेनिखायनो जोंहा समाबो जाबाय होमबा दसे सम नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ-औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ दे होमब्ला।